नोंथां माव जोङो औ खोनादों
आबादनि सोमोन्दै दसे रायज्लायनोसै
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां रायज्लायजागोन
उ
दाथ' जों बयबो मिथिगौ
औ औ औ नोंथाङा जागायग्रोदो
उ
औ
मोननोब्ला मा मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायजागोन दां नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन
औ
नोंथाङा फोरमायग्रोदो ना
इरै माइ बिदिनो रोखोम रोखोमनि आबाद नङा
औ
जों माइ गायनोब्ला मा खालामगोनांगौ फार्टव जों बयबो मिथिगौ जोंथि जुन मास
द
फारावनो जोङो हा लुग्रोनांगोन बिनि उनाव खोथिया सोमनानै मा खालामनांगोन जोङो माइ फोनांगोन बेनि उनाव देरोब्ला खोथिया फुनानै जोङो माइ गायनांगोन अब्ला
बि
उन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हाग खोनाबाय दङना नोंथाङा
एसे स्ल' जादों माबाया
औ औ दायोलाय खोनादों दायो हेल' खाबायना
औ खोनादों दे
औ औ थ' नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा जोङो माइ आबादखौ बोरै मावनांगौ होननानै बुङोब्ला बेनि जागायजेननाया जोंना जोलैनिफ्राय जागायजेनो नङामा नोंथां जोंहा जिहेथु खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ जोलै दोनो बै माइ जोलै दोननायखौ जोङो जेब्लानाखि बैसाग दान जोबगोन बेनिफ्राय बैसाग दान नि समावनो जेब्ला अखा हाजोनि बै समावनो मानसिफोरा माने बे बोथोरावनो खोथियाफोरखौ सोमनानै दोनो बेनिफ्राय जोबथा मासालागै माने बेखौहाय हालेवनानै खोथियाथिलि बानायनानैहाय फैयो आरोना नोंथां जेनेबा बेथ' गोरानाव फोजाया नालाय बेयाव दै जायोब्लासो फोनो हायो जोङो द' ख जौनाय लोगो लोगोनो बिदिनो नैजि सान नैजिबा सानसोनि उनाव फुजानाय जायो आरो त खाथि फुनायनि सिगाङावनो जेनेबा आबादारिफोरा हाखौ गिबि खेब माबा खारायनानै लायो खारायखांनायनि उनावहाय आरोबाव गारबावो बेनिफ्राय सामा रुयो बेनिफ्राय मा होनो फिनि हगारबावो आरो जेनेबा ओनसोल लायो ओनसोल बेनिफ्राय लास्टाव फोमोननानै जेन'बा आबादारिफोरा माइ गायो आरोना
उम
बे माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोङो गोरान हायाथ' माइ गायजाया जाहैबाय बेयावबो दैनि गोनां जायो बिब्दिनो जोङो जेन'बा दान मोनथामसोनि उनावहाय बे माइआ हाजानाय जाहैयो आरो साननानै नाङा दान मोनथा मोनब्रैनि उनाव गदेराव थ हानाय लोगो लोगोनो जेन'बा जोंना प्रसेसा मुथि खासिगोन मुथि खानानै दुब्लियाव सानसे बा साननै सान न'आव फोराननानैहाय बेखौ थरनानै जेनबा दांग्रि खालामनानै नआव लाबो हांसिगोन आरो खायफा खायफा फोथारावनो ज' खालामना दोनोना नोंथां
आजिखालिनि जुगाथ माबानो जाबाय नालाय मेचिननि
रामस दाय नालाय लाबोला औ फोथारावनो माने ज' खालामनानै दोनो दोननानैहाय बेखौ माने मेसिनजोंबा सोरबा हानाय हायिफोरा मोसौजों होसिगोन नङा होमबा नोंथां सोरबाबा आरो टेक डक्टरजों मारा होसिगोन बेनिफ्राय बै जिगाबखौ माइहुं हुंनानै दोनसिगोनलाय आरो ओमफ्राय माइखौहाय जेन'बा बाख्रियाव सोनानै लाखि फिसिगोन बोसोरनि थाखाय ना बिदिनो जेन'बा बेखौहाय आरो आरोबाव माइखौ जेन'बा नांगौ आन्थाखौ न'आव लाखिनानैहाय बारा जानायखौ फानहरसिगोन आरो आबादारिफोरा बिदि खालामखायो नालाय
उ उ जेनेबा माइ मोजां आबाद मोनोबा जों मा मा खालामनांगौ बेनो
उ
दिनि आबादखौ जों मोजाङै थिखोनोब्ला
औ औ थ' गिबियावनो नोंथां जेनेबा जों औ मोजां मोजां थिखोनोब्ला जोङो माने माइखौ गायनानै दोनबाय थाब्लाल' जाया नं नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो माने सम सम खम दै दङना गैया एबा दैया बांद्रायदोंबा खमायनांगोन खम जादोंबा जखा बिबांनि होनांगोन बेनिफ्राय जुदि बेयाव हासारनि खम जादोंब्ला जोङो हासार बाहायनांगोन जेरैहाय जि बेबायदि हासार बाहायोब्ला देहानि थाखायबो मोजा
उ
रासायनारि हासार बाहायनाय लोगो लोगोनो जों जुदि बेवहाय फटा फि जुदि जोङो बेवहाय आरोबाव इउरिया बेफोरबायदि हासारखौ बाहायोब्ला बेखौ जोंनो जागोन नालाय खम खहा गोनां जागोन नोंथां ना होमबा बेखायनो जोङो जिबियारि आबादफोरखौ बाहायनांगोन बेनिफ्राय एम्फौ जुदि माइयाव एम्फौ जायोब्ला जोङो एम्फौनि मुलि बानायनो हायो आथिखालाव नङा होमबा औ बेफोरखौ जोङो नायनो नांगोन आरो नोंथां ना जेन'बा जुदि जोङो केमिकेल पेस्टिसाइद एबा केमिकेल इनसेकटिसाइदफोर बाहायोब्ला जोङो गोबां खहा गोनां मुलिखौ बाहायनाय जायो देहानि खहा गोनां बेखायनो जोङो माने जिबियारि एम्फौ थैग्रा मुलिखौ जोङो बाहायनांगौ आरो न'खरावनो बानायनानैहाय थिग बेबायदि जोङो मोनसे मोजाङै माने माइ मोननो हायो बेनिफ्राय जेन'बा माइ मोजां मोननाय लोगो लोगोनो जोंहा इनकामाबो बारा जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेन'बा कुन्टेनसेयाव बेसेबांसो माया दामा
उ पसिस पसिससो जादों नामा
नोंथांमोनथिंलाय
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथांमोनथिं बेसेबां जादों
अ जोंखै माने मालाबा मालाबा बोसोराव सोलायो सिगांथ' जोबोद ख खममोन नोंथां दा मा बेनिफ्राय आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जिहुथु जोंखौ माने खरान जागासिनो नालाय नोंथां बोथोरा माइ गायनो बोसोरनैयानो जाबाय माने जोंनिया बेखायनो माने जेन'बा खमैबो मालाबा नै मालाबा मालाबा थाम रोजा गाहाम थाङो बिनि बाराबो जायो बेबायदि आरो या बारा ना नोंथां माइरंनि बेसेनाबो जेन'बा दामानो जों बिजाय दाथ' आरो सेरसेयावनो द'जि रां गाज्रि स्निजि रां द'जि बा रां बेबायदि आरोना। नोंथां मोनथिलाय माइरं औ औ।
जोंना थामजिबा नामा? ओ जोंथि आरैनो
अ अ सेरसेयाव थामजिबा आरोना?
उम।
अ मोजां बिदिब्लाथ' नोंथांमोननिफ्राय बेवहाय लाबोना फानफैब्ला माने गोबां मुलामफा मोन्नो हागोन बायदि मोनबाय आं। नो जेनेबा फालांगिबो खालामनो हायोना जों जों नङा होमबा?
उम हायो हायो उम।
ओ नोंथाङाबो फोरमायहरदो एसे जेनेबा आबाद ओ आबादनि बागै बेलेग गुबुन आबाद
बे बेलेग गुबुन आबाद उम जेरै बानलु आदि खालावथ' बानलुआ बानलु सिब्रुआ एसे माबा फेमास जानानै दं नालाय।
बिनि बागै फंनैसो बुंगोन नामा होदो।
हो औ
बा बान्लु आबाद।
औ औ नोंथाङा बुंदो बुंगोन ना?
नों बुंगोदो दे।
अ अ बान्लु आबाद मानेथ' जेन'बा अ नोंथां गायनायालाय गायो दैे। बिनिफ्राय माने ओ एसे ख' खम गायो आरोना जेन'बा एफाग्राब इदि गुवार जायगायाव जों गायनाय नुनो मोना।
ए
उम नोंथां मोन्थिंथ' खाम खायो जानांगौ ना? बानलु होननानै बुङोब्लाथ' जों जेनेबा सामफ्रामबो बाहायखायोआनो न'खराव। नङा होमबा? बानलु गैयाब्ला ओं ख्रि फोरखौबो जों थावनाय मोना। एनिफ्राय
दैल'ल' जागोन ना।
दैल'ल' जागोन औ। मानना जेन'बा जों औ गोख्रों खालामनानैबो लाखिनो हायो। सिङारि देहाया देहानिफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा जोङो माने थावनायखौ मोजां मोनो आरो जादावग्रा जाबाय नालाय गोदोनिफ्रायनो।
उम।
औ बेनिफ्राय आरो गोदो गोदायनि मानसिफोर बुंनाय बायदिबाथ' बान बानलुआ जेनेबा जोंखौ आथोनारियै सिथ्रं बानायो गोख्रों बानायो बेबायदि आरो ना।
ओमफायो बाहायो जेन'बा गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावहाय गासैबो ओनसोलावनो बानलुआ आबादा जाया नालाय। खायफा ओनसोलाव दलहा बेखायनो माने आबादारिफोरा बे आबादखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना।
उम।
अ बुंहरदो नोंथां जेनेबा फंनैसो।
जोंथिंथ' दा माबा जानान दं बानलु सिब्रआ गायसैयो आरो मानसिफ्रा बिराद गायो।
गोसान नामा नोंथां?
बेसेनाथ' दा गोसा जाबाय। दाथ' थैजोबबाय नालाय दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय थैजोब्बाय। एसे बेसेन गोसा जाफिनबाय नामा दा
लाबोयो गुबुन साइडनिफ्रायबो माने ओनसोलाव जोंनियाव बारा गैया नालाय बिदिनो से सेरसेयावनो मालाबा हाजारसो गाहाम जायो नयस' आदस' बिदि जायो आरोोना
उ
ए
दा सेेजौ दजि नैजि नैरोजा नैजौ जाबाय नामा
अ बि आरोना
उम
बिदिब्लाथ' माथो बिराद जेन'बा जोंथिंजाय हा अख्रानि फाराग बायदिसो दामा माथो ना
गिबि दिहुन दोननो हाबाथ' जोङो माबा मोनो आरोना हाजारसे बायदिखौनो मोनो हाजारसे आठस'
उ
रोजा
उ
दाइनजौ बेबायदि मोनो आरो जायफ्रा फार्स्ट देयावनो बिथांमोना बेबायदि दाम मोनो आरो
उ
हाबाय थागोन बबा मा जाहैयो बे समाव दामाबो खमायलाङो आरो
खोनादोंमोन आरो जोंथ जायनि बिथिं ब्रैजौल' जादों बाजौल' जादों होननायलाय आरो द माने बारा गैयिखायनो माने एसे मै मैगं थाइगंफोरा दाम जाफैयो आरो ना दा